हेल औ औ नोंथां
औ बुंलाय औ खोनादों
नोंसिना मा दस गोलैगोरोमोनलाय
जोंना उदालगुरि
अदालगुरि
औ
बे सिखोना जो बेख सिखोना सिखोनाथ नङा माबा बे म मानासाव मा मा मोनोमोनलाय नोंथां बुंनो हागोनना एसे
हायो हायो मानासावथ जों बुंनो नाङा होनोब्ला ओ गुबैयै गोबां मिथिंगायारि थादोरसाफोर मोननो हायो जेरै जों बिदिन्थि महरै लानो हायो ओ दैमा दैसानिफ्राय लानानै दावमा दाउसा ओ जिब जुनार बिफां लाइफां बेफोरबायदि मिथिंगायारि बाय हादोरसाफोर मोननो हायो बेफोर मिथिंगायारि हादोरसाफोरखौ जों जुदि ओ ओ मोनफा मोनफायै मुं लानानै बुंनो थाङोब्ला मानास हाग्रामा जायखौ जों ओ आसाम सोरखार बा भारत सोरखारा हायुंआरि मोनसे हाग्रामा महरै गनायनानै लादों
उम
ओ-ओ बे हाग्रामायाव जों गाहायै मानास हाग्रामाया सनालि गाबनि जि मोख्रा बै मोख ख्रानि थाखाय बुुहुमनाङैनो मुंदांखा हा बैहाय जों सनालि गाबनि मोख्रा मोननाय जायो बेजोंनो लोगोसे जों माखासे जिब-जुनारफोरबो मोननो हायो जेरैबायदि हा हाग्रानि मैदेर गान्दा ओ मोसा मै मैसो मोसौ आरो बिब्दिनो ओ जों माखासे दाउफोरबो बेवो बेवहाय मानास हाग्रामायाव नुनो मोनो। जेरैबायाददि ओ दावउराय ओ बिब्दिनो ओ दाउसिन दाउला बिब्दिनो माखासे मिथिंगायारि ओ बा हाग्रायारि थादोरसा जि दाउसिन दाउलाफोर बेफोर दावउसिन दाउलाफोरखौ जों मानास हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों मिथिंगायारि ओ थादोरसा जेरै जों बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां आरो बै मानास हाग्रामानि गेजेरजों जों ओ माखासे ओ गिदिर फिसा दैमा दैसा बोहैबोनायखौ जों नुनो मोनो।
हम
औ बेफोरबायदिनो मानास हाग्रामायाव जों औ
उम बेराय फै बेराय फैबाय नामा नोंथां। नोंथाङा
मानास हाग्रामायाव औ आं खेबसे थांखांबाय। जेब्ला जोंनि फरायसालिनिफ्राय ओ मोनसे दावबायदिंनाय ओ जि हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफा फारियाव जों मानास हाग्रामा खौ थांखिनानै दावबायहैनाय जादों।
अ मोजां। ओरैनो माबायाव काजिरङायाव थांफेरबाय ओमफ्राय नोंथाङा?
थाङाखै
ए आंथ मानासआवबो थाङाखै काजिरङायावबो थाङाखै।
अ नोंथाङा अब्लाबो ओ जि आसामनि जोंथ जिहेथु आसामाव ओ दायो गासै मोनस्नि जि हायुंआारि हाग्रामाफोर मोननो हायो नङा हमब्ला
औ
बै हायुंआारि हाग्राफोरनि बागै बा ओ बैफोर हाग्रामा बा अरनबारिफोराव जों मा मा जिब जुनारफोर मोनो बेफोरनि जि आखुथाय बेफोरनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो
उम उम उम
बुंलाय
जोंनिथिंजाय फैगोन ना फैयाखै नों ओमफ्राय
ओ नोंथांनि जायगाखौथ आं मोन
कक्राझार
ओ क
बे सि-सि-सिखोना जोहोलाव सिखोना जोहोलाव पार्क रायमना पार्कआव फैखोना फैयाखै?
ओहो आं बैहाय थांनाय जायाखै।
जोंनि बे सिखोना जोहोलाव पार्काव सिखुलि ओमफ्राय गल्डेन लिंगुर मैदेर नुनो मोननाय जायो बांसिन सि नुनो मोननाय जायो। सिखिरिया सि ख्रियाबो एकस एकथा खालार थायो मा मानि खालार नायनो नोंलाय नुजोबो।
औ
ओमफ्राय ओरै रायमनायावबो बिदि नुयो मोख्रा नुयो मैदेर नुयो
औ
ओमफ्राय सख्रा मै बेफोरखौ नुजोबो आरो।
औ
जोंना ओरै सिखोना जोहोलाव पार्क खाथि जाबायना।
औ
उम बाव थांबाय थायो जों।
औ
सामफ्रामबो बार जानो बेलासि बेलासिबा।
औ
दा अब्ला नोंथाङा जिहेतु सिखना जि जोहोलाव पार्क एबा जि ओ मोनसे हायुंङारि हाग्रामा बे हाग्रा मायाव ओ सानफ्रोमबो थाङो अब्ला थांफेरदों जिहेथु ओ बेनि बागै ओ फंनैसो गोथौयै बा थ्रा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ
बे गोदोहाय बे सिखोना जोलाव दानसनाय जायगाया खोनाखाबाय दा नोंथां?
औ
बे गोदो बै ब्रिटिशफोरनि समाव
औ
बै सिखोनजार हाग्रायाव बर'नि सिखोनजोलावाव भुटानिसफोरजों माबानानै गाज्रि बर'फोरखौ सैयाबानो ना गोदो
औ
बै समाव दै लोंफुबाय थानायाव दानसुजादोंनो सिखोनजो सिखोना सिखोना जोहोलावा। बेनि थाखायनो बे बेनि थाखायनो बे सिखोन जोहोलाव पाट मोनदों हाग्राया हाग्रामाया
औ
बावाखै दाख्लैसो जादों। बोसोरनै देर बोसोर सोंल जादों दां
औ औ
बारा गोबाव जायाखै। बाव-बावबो मेल्ला मानसि फैयो फुजा होफैयो सिखोना जोहोलाव दानसुनाय जायगायाव
औ औ औ
मोजां हाग्रा सिङावसो थांनांगौ जायो माबा आराय किलमिटार गोजान हाग्रा गोथौआव थांनांगौ जायो।
औ
दैयाबो ओमफ्राय बे दानसनायनि जायगायाव अन्थाइआ गोजा गोजा जाजोबो दंजोबो।
औ औ खोनादों औ औ खोनादों।
नायफेराखैना होफेराखै।
ओहो आं थांफेराखै।
ओ बिराद मोजां जायगाया।
औ
बिनि मुरतिबो बानायनानै दोनदों।
औ औ
बे बे सिखोना जोहोलावनि बे मुरथियावनो सिखिरियानो बाफबनानै थाजोबो।
औ
मोजां मोजाङालाय।
औ।
हो?
औ बुंलाय
बुं नोंथां मा बुंनो नागिरामोन
ओ नोंथाङा सिखना जोहोलाव जि ओ पार्क बेनि बागै मुं लाबनि आगोल नोंथाङा जि रायमना पार्क बिनिबो मुं लादोंमोन ओ बिनि बागैबो नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
जाया एसे ओरै संगस खाथिना
औ
मोजां क्लिनो
औ औ
बेथ बे
औ
बे जारिमिन थिग बे माबाया रायमना नेसनेल पार्कआ बे जारिमिन गैया
औ
बे बारा बे जारिमिन गैया बे हाग्राया खमायना ना समायनानि थाखाय बे जारिमिन गैया। बेबो बारा गोबाव जायाखै ओ सारि बोसोरसोल फास बोसोर जाबाय।
औ
बेखौ जोनोम मोननाया मोजां मोजाङालाय बेरायनो थान्दा गुसुनो
औ
बेे बे मानासा मानास आलाय जारिमिन दङ नामा नोंथां एसे बुंनो हागोना
ओ आं मानास हाग्रामानि जि जारिमिन बा मानास हाग्रामानि जे ए मुं थानायनि जे जारिमिन बेफोर जारिमिननि बागै आं ओ गोथौयै फरायनो मोनाखै ब्ला मोनथिनो मोनाखै ओ बिनिखायनो आंनाव जि मानास हाग्राबानि सायाव बेफोरबायदि जेबो रोंगौथि गैया दा खालि बोल आङो खेबसेल दावबायहैनो मोनदों ओ बे दावबायनायावनो आं जिखिनि आंनि जे रोंगौथि बा जिखिनि जिब जुनारफोर नुबोदों आं बेखौ नोंथांनो ओ सिगाङावनो फोरमायखाबाय
उम बेसे बेसे गोलाव दावबायनो मोनो
ओ ओरैनोथ जों दावबायदों ओ खोब गोलावखौनो दावबायदों जों ओ खमैबो नैजियै नैजि बा जिबा किलमिटारनि गेजेराव जों दावबायदों
उम बिसिबां लायो जिबसि साफादिया
ओरैनोथ आं आं बेखौ ओ गोसोआव गैला मानो होननानै बुङोब्ला जों ओ फोरोंगिरिफोरनि जि दिथा होनाय बेजोंसो थांदोंमोन जिहेथु ओ जो जोंनि जे ओ गारि बा जिपसिनि जे लाहार फाहार बेखौ ओ फोरोंगिरिफोरानो खालामनानै होदोंमोन ओ बेखायनो आं रोखायै बुंनो हानाय नङा। दा अब्ला नोंथां ओ जिहेथु जोंहा जि
उम। दाबोथ' पार्सनेल थाङोब्लाबो माबा खाबु साबादि खालामनो हागोन।
हायो हायो ओ थारैनो हायो मानो होन नानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो जि हायुङारि हाग्रामा जिहेथु मानास मोनसे हायुङारि हाग्रामा बैफोरबायदि हाग्रामायाव गोबां दावबायारिफोर फैयो ओ बेनिखायनो बेफो बेफोरबायदि ओ जि सुबिदानि ला आंहा बेखौ ओ सोब खारबा ओ जि ओ नायगिदिं हान्जा बैफोर खालामनानै होखायो।
उम उम उम।
ओ दा अब्ला बिदिब्ला जोंहा जि बेफोरबायदि हाग्रामानि सायाव बाथ्रा रायज्लायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा समाबो जाबाय।
दे दे दे नोंथां दे दे दे दे दे दे दे।